अ
मोजाङै खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ आं नोंजों मानिे जानाय लोंनायनि बादै सावरायनो सान सान्दोंमोन
औ औ
ओरैनो माने जों आङो बांसिन बे खारै ब खारैनि बाहायनायखौ बेखौहाय बांसिन माने सावरायनो सानदोंमोन आरोखि खारैखौहायथ' जों बांसिन माहाय माहाय बाहायो
औ
ओरैनो आङो खारैखौ मारै बानायो बेखौ एसे सावरायग्रोसै नामा नोंथां
औ औ सावराय
ओरैनोथ' जोंनियावहाय खारैखौहाय जेनेबा सबायाइ सबायाइनि साबानिफ्राय बांसिन बानायनाय जायो आरो माने सबायाइ साबानि खारैखौहाय बांसिन गोथाव जायो बा मोजांसिन जायो होननानै बुङो आरोखि जोंनियावहाय ओरैनो सबाय साबानि खारै बानायनो थाखायथ' जोङो जेनेबा सबाय साबाखौ सावग्रोयो सिगाङावनो सावनानै बिनिफ्राय हाथ'फ्ला ओंखारनायखौ जोङो दैजों दैजों लगायनानै गथा गथा खालामनानै दोनो आरो खायसेयाबा ओरैनो दोनो आरोखि दुंग्राफ्राव आरो जेब्लानाखि जों खारै जागोन होमबा जोङो बिदिनो सिगां समावहाय जों नालेंखर थख्राजोंहाय एसे जिगाब फोनानै जेनेबा बा गब्लं गोनांजों जिगाब होनानै बेनि सायावहाय बे खारै बानायनानै दोनखानायखौहाय दोननानै दै होनानै सरदनानै जायोमोन आरोखि ओरैनो बानायोमोन आरो बेनि अनगायै जों बेसर साबा बा सिबिं साबा बेखौबो जों बानायो जेरै जोङो सबाय साबाजों जेरै बानायो बेबो एखे रोखोम रोखोमैनो जों बेखौ बेनिजोंबो बानायो आरो सबाय बा सिबिं साबा आरो खायसेफोरा मा जेनेबा सबाय सिबिं साबा गैयैफोरा बा गैयैयावहाय जोङो मा आलिराथियानि बेजोंबो बानायनाय जों नुनो मोनो आरोखि
औ औ
जोंनियावहाय आं बेखौ बुंबाय ओमफ्राय नोंसिनिजों माबायदि बानायो ओरैनो खारैखौहाय एसे खिथाग्रोदो दे
खार बान्ायाथ' जोंनिसा बांसिन बांसिन सुबुङानो ज थालिर बिफांनि थालिर बिफांनिफ्राय बानाय आर ना थालिर बिफांनिफ्राय जों बानाय होनोब्ला जोङो गिबियावनो थालिर जा बिफां बे बिफांखौ द दानग्रोयो दानखांनायनि उनाव बेखौ जोङो थालिर फांजों लोगोसे बेनि जा मादा बेखौबो जोङो लोगोसे दा माबाग्रोयो दानगुनानै लायो बेनि उनाव जोङो बे थालफांखौ मोनसे गोरान जायागा एबा मोनसे स्रां जागायाव लानानै थानाय बेखौ जोङो गिबियावनो गुसुं गुसुं दानस'ग्रोनानै लायो बे दानस'खांनायनि उनाव बेनि जा थालिरनि जा फस्ला बेफोरखौ जोङो फिसा फि दा सेखाबा नहाबा जायखि जाया आगजु जेरै खासि नङाब्लाबो जों जेरै नै रुवा आरिजोंबो जोङो फिसा फिसा खालामनानै लायो बेनि उनाव बेखौ जोङो रानो फोराननो थाखाय सानदुङाव जेरै साननैबा सानथाम नङाबा सानब्रै गाहाम जोङो बेखौ सानदुंआव माबानानै दोनो बेनि उनाव बेयो जेब्ला रानो अब्ला जों बेयाव जेरै थालिरनि बिलायाव जोङो एबा जेरै जिगाब आरिफोरजों जोङो माबानानै बे थालिर थालिर जा फोरनाय बेखौ जोङो सावनो सावखांनायनि उनाव जेब्ला बे हांगार जायो बे हांगार खौ जोङो न'फोराव लाबोबाय लाबोनानै आरो जेब्ला जों जेरै खारैनिफ्राय जों खारै इसे मोनो जाहाथे जों खारैसे खमा फैसा मोनो होना जोङो खारैनायाव गिबियावनो जेरै जोङो जायख खिजाया मोनसे आगु जेरै बथलफोर नङाबाबो जोङो जेरै माबाफोरखौनो जेरै जेरै थरखानि जा नालेंखलनि जा थरख बेावबो जोङो खारैखौ होनानै दैयाव दै होदेरनानै बेनिफ्राय जा ओंखारनाय रोसि बेखौ आरोदिस होननानै बुङो आरोना नोंथाङा जेरै खारै मैगंखौ मा बेसे सङो नोंथाङा बुं नामा
औ ओरैथ' ओरैनोथ' जों खारैखौहाय गोबां ओंख्रिजोंहाय संनानै बा ओंख्रियावहाय होनानै जानायखौ जों नुनो मोनो
ब
ओरैनो जों लाफा दोलोफोर जानायफोरावबो जों ख ह नोंथां जेबा बि जानायनि थाखाय खारैखौहाय जोङो होयो ओरैनो बेबायदि जब बा ओरैनो सजिना सजिना बिलाइनि ओंख्रि ओंख्रि संनायावहाय ओंख्रि दोलो संनायावहाय जों खारै खौहाय बाहायो
औ
जेनेबा जोङो लाफा सङोब्ला लाफाखौ जों सिगांनो आथिखालाव माने जों बांसिनानो थाव बाहायो आरोखि खिन्थु सिगां समफ्रावहाय जोङो माने खारैजोंनो लाफा दोलोोलैफोरखौहाय संनानै जानाय नुयोमोन आरो
औ औ नंगौ नोंथां
आरो बेबायदिनो मानिे दायो गोथावनिफ्राय गोथावसिन जानो थाखाय माखासे मस्त फस्ला बेफोरखौबो बाहायनाय नुनो मोनबाय
औ औ
आरो ओरै जोङो ओरैनोथ' खारैखौहाय जों रुइहोनो थाखाय बेबायदि नि थाखाय जोङो होनानै जानाय नुनो मोनो जेनेबा जों सबाय सबाय जहलफोरावहाय बा जिखुनु सबायजों संफादेरनाय जेनेबा सबाय साम' जिखुनु आरोखि बेवहाय जों सिगाङावनो जुदि
औ
उ सबायखौहाय जों रुग्रोयोबा बेवहाय जोङो मा होयो खारै होयो बे खारै होनायनि गुबै माबायानो जादों जा होनानो जादों जों सबायखौहाय गुरै जाहोनाय
औ
बेबायदि आरोखि नाथाय आथिखालाव मा खारै गैयाब्ला सब बे खारैनि जायगायाव जों सदाबो बाहायनाय नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
उम जेरै जों अनला ओंख्रि होन अनला ओंख्रिबाबो जों खारै होगोन
औ
उम बेबायदि आरोखि दा आङो मोनसे जायगायावहाय अनला लाइ बेनिफ्राय खारै अमा बेदर मोनजाबोदों बेवहाय उम जोंनिजों बेबायदि जाया जायामोन आरोखि आं बेवहाय मोनजाबोदों बेवहाय माने खुनु थाव बाहायनाय गैया आरोखि खालि खारैजोंनो संदों आरोखि बेयाव गोथावबो मोनदों गोथावबो मोनबोदों आङो बिदिनो मस्ला एसे होबाय बेबायदि आरोखि उम ओरैनो नोंथांमोननिजों जेनेबा खारैखौहाय मा मा ओंख्रियाव होनानै जायो
अ खारैखौथ' जोंना जेरै नै अनला ओंख्रि नंङाबा जेरै सबाय नंङाबा जेरै जेरै दालिफोरावबो जोङो खारै खोना थानायानो मोनो लोगोसेनो जों नै गोथां मैगं थाइगं जेरै गोजां बोथोरनि मैगं थाइगं जेरै लाइ लाफा खारै आरो लोगोसेनो गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोराव जोङो खारै होनानै जायो आरोना बे नै अनला खारैयाव अ अनला ओंख्रियाव जों खारैखौ मा जों गिबियावनो अनला ओंख्रिनि जा नांगौ जायो ओ जेरै गोनांथि जानाय मुवाफोर जेरै माइरं आरिफोरखौ जों गिबियाव दैखना लानानै ओ जे य देग्रोखांनायनि उनाव बेयाव जोङो ओ जेब्ला ओ गिबियावनो जोङो मोजाङैनो दै होग्रोबाय दै होखांनायनि उनाव जों बेयाव अनला ओख्रिखौ ओ जेरै जब बेहाय नांगौ बादियै जेरैनो बेयाव जाहोगोन जेरै दाउ उनु दाउ आरि नंङाब्लाबो जेरै जेरै ना गोरान माबाबो जेरै मुलानिफ्राय जा बानायनाय आरिफोरखौ होयो आरो ना ए जि गिबियावनो जेब्ला ओ जायखिजाया ओ जाय होगोन बेखौ जों गिबियावनो मोजाङै एवफ्राम होनना लायो ओ बेनि उनाव जोङो दैै होबाय जेब्ला बे ओ दैया गोदौवओ अब्ला जों बेयाव अ अनलानि जा गुन्दै बे गुन्दैफोरखौ होयो होखांनायनि उनाव जेब्ला ओ बेयो ओ मोजाङै गोदौवो गोदौखांनायनि उनाव जोङो बेयाव जेरै खारै बे खारैखौ जोङो गावनि नांगौ हिसाबै बे खारफोरखौ जों बेयाव होना होयो आरो ना बेफोरबायसानो संङो आरो जों
ओरैनोथ' बेफोर ओंख्रियावहाय खारै खारै होआबानो माने सुवाद फोरखौहाय गोथाव जानाय मोना आरोखि ना खारैखौ होथारनांगौ खारैया माने ओरैबायदि गोनांथिथार बे ओंख्रिफोरावहाय ओरै नों ओरै नों हमनानै लादो नारजि अमा उम नारजि अमा ओं थेवबोथ नों खारैखौनो मेन गोनांथिथार नङा होमबा? खारै नङाबानो जाखाथारा आरोखि जेनेबा नारजिखौहाय जे गेब्लेहोनो थाखाय उम ना खारिैयानो जे गोबां बिहोमा गोनांा खारै नङाबानो जाया होननाय बायदि आरो एखे बेखायनो खारैया जोंनि ओंख्रि संनाय जानायफोराव माने बिराद गोनांथि आरोखि
औ नंगौ
आरो जों बेफोरखौहाय जे सिगां समनिफ्रायहाय जे जोङो बानायनानै लाबोनो रोंदों बेबो बिराद मोनसे साननो गोनां आरोखि जों जे जोंनि उम गोदोनि सुबुंफोरा जे इसिबां साननो हायोमोन नङा होमबा बेयो बेसेबां सानथावना आरोखि ओरैनो आरो मा माजों जाबावो जेनेबा खारैखौहाय
खारैखौथ जोङो जेरै जोङो ना ना गोरानफोरावबो जेरै रुदबना जा जानाय बुङो ओ बेफोरावबो होनानै जायो आरो ना हानाय जेरै आरो जेरैनो जोंनि गासैनिबो मोजां मोननाय जेरै नाफामारिफोरावबो जोङो खारा खारैखौ होनानै जायो लोगोसेनो गोबां रोखोमै जाहैयो जेरै ओ जेरैबायदिहाय आं अनला खौथ बुंखांबायानो जेरै नोंथाङाबो बुंदों जेरै नारजि आरो अमायाव ओ खारैखौ होथारना मानो होनबा बे खारिया ओ जोंनि जा मैगं मैगं बे फोरखौ गेब्लेनायाव हेफाजाब होयो आरोना जों जोङो नार्जि अमाफोराव बिलाइफोराथ गोरान नालाय जेरै जेरैबायदि बि नालाय बेफोरो बिलाइयाव गेब्लेनाया ओ बेसे एसे माबा जायो आरोना ओ माहोनो बेखौ एसे
ओ माहोनो हेंथा होयो आरो बेनि थाखायनो जों बेयाव बेखौ गेब्लेहोनो थाखाय जों बेयाव खारै होनांगोन आ होनो गोनां जायो जेब्ला बे खारै गेब्लेयो अब्लासो खारै होनानै गेब्लेयो अब्लासो जोंनि जा ओ बेे बिलाइफोरा गेब्ले खांनायनि उनावसो जों जा गुन्दै एबा जा ग्रेभि बेफोरखौ मोनो आरो ना
उम उम
दे होमबा नोंथां जुरा औ समाबो सौबाय दे गोजोनथों